हेलौ
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
अब्ला नोंथां जोंङो दिनैनि आयदाखौ एम्फौ फिसिनायनि सायाव लानोसै जागोन ना नोंथां
औ औ जागोन दे
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो एम्फौखौ बोरै फिसिनाय जायो हागोनना नोंथां
ओ औ इन्दि एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो
औ
ओ आं एसे फोरमायना होनो होमबा इन्दि एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो आं जे मिथियो बेखौ उम ओ। बे इन्दि फिसौखौ इन्दि एम्फौखौ फिनायनि गिबि जाहोनाथ' जाबाय ओ इन्दि खुन्दुं मोननो थाखाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ। ओ‌ गिबियावनो बे इन्दि फिथोब खौ मोननांगौब्ला जोङो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै दिहुननो नांगौ जायो।
औ।
इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आदबखौ आङो सुंद'यै फोरमायना लानाय जाबाय
दे।
जो जो इन्दि एम्फौआ दहमगासेयावनो बिदै दैयो जेबोला सिखिरिया फिथो फाथोबनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोयो। ओ। बे समावनो जोला आरो जो सिखिरिजों गोरोबलायना ओ जो सिकिरिया बि बिदै दैयो।
औ।
बिदै दैनाय समाव रासो एबा गुबुन मुवाफोर दिनदां खानानै बेवहायनो बिदै दैहोनो नांगौ। ओ। सिखिरिया जेब्ला थुब्रा थुब्रा बिदै दैनानै ओ दोननाय खौनो बुथुमनानै हिस्रि गुदुंसेयाव ओम खाथबनानै दोननाय जायो नङा।
औ नंगौ। थां।
ओ बियो गावनि सम बादियै बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारो बिदैनिफ्राय उम। गोरलै एम्फौ। खौ जोथोन खालामना इन्दि बिलाइ गोरलै जाहोनानै दोननो नांगौ जायो
औ नंगौ
आरो संग्रायाव दोननानै बिलाइ गोरलै जाहोना फेदेरना गिदिर देरसान्दि बियो ओ जायो।
औ
बिदिनो इन्दि एम्फौआ गुस्लायहोलां देरहोलां देरो। ओ जेब्ला देरनानै बिलाइ गोरा जानो हानाय जायो अब्ला इन्दि बिलाइखौ ओ खाथुम खाला खाथुम खाथुम होनानै दान्दायाव ओ बिदिनो सैनानै एबा लामनानै एम्फौखौ जाहोनो जाहोनाय जायो।
औ
ओ बे समाव बिसोरो गुस्लायो अब्ला बांद्राय आदार जाया जेब्ला ओ बे एम्फौफोरा गुस्लायो बे समाव बिसोरो बांद्राय बिदिनो ओ इन्दि बिलाइफोरखौ जाया। गुस्लायखांनायनि उनाव बिस सोरो ओ मुखुब माने बांसिनै आदार जायो आरो आरो बिदिनो जेसांनो बांसिन आदार जायो बे सांनो बिसोरनि देरनायाबो थाब थाब देरो आरो ओ जाफुनाय समाव गोबां इन्दि बिलाइनि गोनां जायो। ओ बेनिखायनो थोजासे से इन्दि बिलाइ जगायनो नांगौ जायो आरो बिलाइ जानाय ओ देन्था आरो खिफोरखौ मोजाङै ओ सिबस्रांनानै गारनो नांगौ जाहाथे थाम्फै मोस्रोम बा गुबुन एम्फौ एनलाफोरा हाबनो हायैनि थाखाय नाथाय बेखौ जों मोजाङै नोजोर होनो नांगौ आरो बे इन्दि एम्फौ थानाय जायगायाव थाव माने मोदोमनाय थाव फाउदार आरो गुबुन गुबुन मुवाफोर मोनाम नाय मुवाफोरखौ जों बिनिफ्राय जानगाराव दोननो नांगौ नङाब्ला बे एम्फौआ थैयो आरो
औ थैयो
औ बेबादिनो ओ सानद' एबा स्नि जानायनि उनाव फिथोबथोबनो जायगा नागिरनानै बे एम्फौफोरा मानसावो बेखौनो एम्फौ मोननाय होननानै बुङो आरो
औ
ओ बे समाव एम्फौखौ आखायाव लानानै लासै लासै सोमावना खोमा खाथियाव स्रुब स्रुब होनाय जेब्ला सोदोब खोनायो ओ अब्ला ओ लोखोना बिफां एबा थालिर बिलाइ गोरान एबा खान्थाल दालाय दाननानै खाथुमना एम्फौ गोमोनखौ हमनानै दोननो नां गौआरो ओ बे समाव आदार जानाय खौ बिसोरो नागारो ओ ओम बेनि उनाव बे समावनो एम्फौआ जालियाव जायगा लानानै गावनि सोलेरनि सिङाव थानाय जि प्रटिन गोनां खदैनि बेजे मुवा बेफोरखौ दिहुनगारो आरो बियो लोगो लोगो बार मोननानै गोरा जानानै इन्दि बेसे एबा खुनदुंनि महर लायोआरो
औ
ओ बि बिदोनो ओ ओ इदि एमफुवा गावनि मोदोमखौ इन्दि बे जेजों सोरगिदिंखौ फबनानै लायो नङा होमबा औ बे रोखोम सोबनायखौनो जोङो ओ इन्दि फिथोब होननानै बुंनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव सान्द' एबा सानस्नि दोननायनि उनाव फिथोबखौ खानानै जों लानो नांगौ आरो जानो बे इन्दि एम्फौखौ जों जानोबो हायो नङा होमबा
औ हायो हायथं
उम औ औ ओ बिदिनो आरो आं ओ बेसेखिनिखौनो माबोरै इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय फिसियो बेखिनिखौनो आं मिथियो आरो ओ नोंथाङा आरोबाव आंखौ बांसिनै ओ मिथिहोनो बा बुजिहोनो हाबावगोन नामा इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै?
औ हायो नोंथां।
औ दे बुंनायसाय
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा इन्दि एम्फौ फिसिनाया नोंथांङानो बुंलांखाबाय सिगांङावहाय बेबाय बिदिनो जोंनाबो फिसि फिसिनाय फिसिनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय जोंङो इन्दि एम्फौ ओ इन्दि एम्फौ फिसिनाय नि ओ जा फिथोब मोनोना ओ बे फिथोबनि आंङो माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ बुंनोसै आरोना नोंथां। नोंथांङा थ' एम्फौ लाथाखौ बुंलांखाबाय नङा होमबा औ औ ओ बे इन्दि एम्फौनि फिथोबनि गेजेरजों जों जोंङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओ जेनेबा बे इन्दि एम्फौनि फिथोबखौहाय गोदोनि ओ समावथ' बिदि खुन्दुं खुन्दुं दिहुननाय देयामोन ओम फानहरनायल' जायोमोन आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो औ ओ गोदोनि समाव गंगारफोराहाय जेनेबा बर' गामि गामि फैनानै बे इन्दि एम्फौखौ इन्दि एम्फौनि फिथोबखौहाय जेनेबा खम समनि बेसेनजोंनो खम समनि बेसेनावनो बायनानै लांङोमोन बिथांमोनहा ओमफ्राय बेबायदिनो ना थे आथिखालावहाय इदि खौ बारा नुनो मोनला सोलायनाय फैबाय ओ बिदिनो इन्दि एम्फौनि फिथोबनि गेजेरजों जेनेबा बर' आइजो फ्राहाय ओ खुन्दुं लु दिुहुननानै थावख्रि लुनानैहाय खुन्दुं दिुहुननानै ओ बेबायदिनो जि दानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
बिदिनो औ ओ जि दानो थाखाय जोंङो इन्दि खुन ओ इन्दि खुन्दुंखौ दिुहुननो थाखाय जोंङो जेनेबा फिथोबखौहाय गिबियावनो सोमग्रोनाय जायो दैयाव ग्रोनाय जायो ना लुनाय जायो बिदि मोनथाय नों थां नोंथाङा एसे बुंना होलाय ससे सो
औ बेखौ
औ
औ आंबो बेखौथ' मिथिला
औ औ
औ नोंथाङा जि मिथियो दे बुंदो बेखौनो ओम
रुनानै एबा सोमनानै दैयाव इदिनो सानसेसो दोननाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदि दोननानैहाय बे खुन्दुंखौहाय ओम थाव ख्रिनि गेजेरजों जेनेबा लुनाय जायो आरो बेहेनानै औ बेबायादनो थावख्रिनि गेजेरजों माबानानैहाय जेनेबा ओ बि बेखौहाय दानाय जायो आरो ना ओमफाय बेयावहाय जेबो खालार सालार होनाय जाया मानो होनब्ला बेहा इन्दिनि कालारानो दंखायो
औ
बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुंजों ओ गोबां फास्रा आरो दखना बिदि दानानैहाय गोबां गोजान गोजानाव जेनेबा ओ फानहरनो हायो बेबायदिनो बेबायदिनो आरो जेनेबा इन्दि दख'ना आरो फास्रानि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला इन्दि इन्दिनि जियाथ' गोबां दाम गोसा नोंथाङाबो मिथिखायो जानो हागौ
औ औ
औ आरो बे इन्दि इन्दि दख'नाया गोबां समायनायखौबो नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरजों
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो मुलाम्फा मोनो होननानै बुंनो हायो एम्फौनि एम्फौ लाथानि फिथोबनि गेजेरजोंहायनो
औ औ औ मोनथि मोन थिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो ए एसेब्लाबो ओ ओ आङो बे इन्दि एम्फौखौ ओ रेसम होननानैबो जोंनिथिंजाय मिथिनाय जायो नोंथांमोननि थिं नों मोनथियो ना मोनथिया
औ मिथियो नोंथां रेसम दख'ना होनो ना
औ औ बेखौ ओ रेसम होननानै बुंनाय जायोना बै इन्दि ओ एम्फौनि जि मा होनगोन बेखौ
इन्दि एम्फौनि जिफोरखौ अ खुन्दुंखौ ना? ओम
औ औ ओम दे होमबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ओ बिदिनो माबायदि ओ इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायो बा बिनि सोमोन्दै ओ मोन थिनो हानायनि थाखाय ओ साबायखर थाबाय।
औ नोंथां जोङो ओ एम्फौखौ जेनेबा जानोबो हायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
थाखौ जानोबो हायो। बेबायदिनो जोङो एम्फौ लाथा खौ ओ इदिनो गोबां मैगं थाइगं जों जानो हायो जेनेबा मै थाजों आरो बेफो औ ओरैनो आलुजों आलुजोंबो जानो हायो आरो एम्फौ गोजाबो जानो हायो आरोना नोंथां। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन नोंथां।
औ औ ओ जों ओ बे जेब्ला जों इन्दि एम्फौखौ जों जायो अब्ला जों गोबां थोजासे प्लट तिन मेच सेम आरो भिटामिन ए आरो भिटामिन जथाय बेफोरखौ जों मोननो हा हायो नङा होम
औ मोनो नोंथ थां गोबां मोनो।
खौ औ आरो बेखौ माखासे मुलि महरैबो बाहायो।
औ
औ औ दे होमबा नोंथांनिसिम गोज नाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे
औ दे।